हेल' औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदोंमोन नामा?
अ आंथ' मावाखै मावनाया।
अ बिदिब्ला नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
बिदिब्ला ओ जोङो ओ दायो बर'फोरनि गय फाथैखौ माबादि गायो बर'फोराहाय बेखौओ रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां।
ओ बर'फोरा गय फाथैखौहायो गोबां खामानियावनो बाहायो जेला जोङो। बर' फोरगा बर'फोरा गय फाथैखौओ माबायदि गायो बेखौबो मिथिनाया गोनां नंगौना।
औ नंगौ नंगौ।
बर'फोरा गयखौहाय हमनानै ला आं मोनथिनाय बायदिब्ला आङो ओ गयनि सोमोन्दै एसे खोन्थालांसै ओ गयखौहाय हमनानै ला बर'फोरा सिगाङाव ओ गोमोन गोमोन फिथाइफोरखौहाय ओ हानना लानानै रानाय फिथाइफोरखौ हानना लानानैनो
औ।
ओ बेखौहाय जावैनाय जाग्रोयोला
औ‌।
बे जावैनायावहाय गुबुन गुबुन रोखोमै जावैयो सोरबा प्लास्टिक फोरनि गिलासावहाय हा होनानै ओ बिखौहाय गयखौहाइ सोनानै थाइसे थाइसे‌ओ बेबायदिबो माने मोनसे मोनसे जावैनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ।
आरो सोरबा सोरबाहायो गय जावैनायाहाय गय फिथाइखौहाय बबेबा दाबसे जायगायावो हा एसे खदालजों जावग्लिना लानानैओ बेयावहाय जावैनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ।
ओ बेबायदिनो जानांगौ आरो थाबावगोन आलदा आलदा रोखोमनि ओ आलादा आलादा आदबै ओ गय जावैनायनि ओ आदबफोराहायो ओ बेनि उनावहाय ओ जेब्ला गयफोर गया फुलि ओंखारो ओ बिलाइ ओंखा ओंखारोब्ला बेखौ हमनानै ला खनसे बोसोरसेफोरनि उनाव खनसे गायस्लायनाय जायो।
औ।
ओ बे गायस्लायनायनि उनावहाय बेखौ आरो बोसोरसे दोनबावनायनि उनाव आरो बेखौ गायथारनाय जायो बेबाय दि माने आङो आंनि नोजोरजों मिथिनाय हिसाबाव आं नोंथांनो खिन्थाबाय बेबायदि ओ गयखौ गायोब्लालायनो ओ थाबनो फिथाइ थायो।
औ।
ओ बांद्राय बाग्ला जाया आरो गय गायनायनिबो मोनसे मा नेमखान्थि दं बेयावहाय गयखौहाय मोनसे फुट हिसाबै सुनानै गायनाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा बेसेबां फुड लानानैहाय बेसेबां गुवार बेसेबां जखानि लानानैहाय गयखौ गायनाय जायो। बेखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ आ। आंनि मिथिनायाव जेनेबा गयखौथ' जोङो फुलि बानायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंबाय नङा होमबा?
औ।
औ जोङो फुलिखौ बानायनानै जोङो दाइन दाइन स्नि फुटाव जोङो बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो। माने फारसेथिं दाइन फुट फारसेथिं स्नि फुट बेफोरबायदियाव जोङो बांसिनाव गायनाय नुनो मोनो। ओ बा बबेबा बबेबा जायगायावबा सोरबा सोरबा जोङो जि फुट लानानैबो गायो नाथाय जोङो जि फुट गाहाम लायोब्ला जोंहा बारिया जेनेबा ओरैनो ओ थांगारनाय बायदि जायो बा एसेबां बा दाइन फुट गायनायखौ नुनो मोनो। बेबायदि गायोब्ला माने जोंहा ओ गयनि दिहुनथाया जोंहा बांसिन जागोन बा गय फुलिफोरा बांसिन जागोन। बे फुलि जानाय हिसाबै जोङो जोंनि दिहुनथाइखौ जोङो बांसिन मोननो हाग गोन आरो बेफोरबायदिनो गायनाय जायो।
औ। औ। बेबायदिनो गयखौ बि गयखौहाय ओ गायनाय जायो आरो। जेनेबा ओ गयखौहाय जोंहा गय जावैनाय समावहाय ओ मोनसे फोथायनाय दङ बा बेफोरबायदि फोथायनानैनो गय खौ जावैनाय जायो बेनो जाहैबाय।
औ।
गयखौ जोंहा जाय गयखौ आ जावैगोन फुलिनि थाखाय गायनाय जागोन बे गयखौहाय ओ बर'फोरा बिफांनिफ्राय बि बिफाङाव गाखोनानैसो बिफांनिफ्राय सिदायै माने ओ बेखौ बेदाखौहाय ओ खाना लाबोनानै गोजौनिफ्रायनो गाखोनानै खाना लाबोनानैसो ओ जावैनाय जायो बेनि ओंथियानो जाहैबायो ओ गयाहाय मोजाङै माने रज'यो माने ओ माबा जाया फाग्ला जाया गय जाय गयखौ जाबाथाय फाग्ला जाया बेफोरबायदि मोनसे फोथायनाय दं। जे गयखौहाय ओ हाननानै जोङो दान्दा लाना हाननानै बियो गाहायाव गोग्लैयोबा हायावो गोग्लैबा गोसायैनो गोग्लैनाय जायो नालायो बे गोग्लैबा गय फिथायालायनो मोजां जाया ना जानो थाखाय मोजां जाया माने बेखौ बे गरम गरम जाथोनि जायो। खौ जानानै ओ खायफा खायफा गयखौ जानानै जोङो जेब्ला गरमा दालायो
औ नंगौ।
गरम जायोना एसे फाग्ला बायदि जायो बिदि होननानै बुंनाय खोनायो बेफोरबादि रोखोमनि जायो होननानै ओ बर'फोरा फोथायनानै बेखौओ ओ गाहायै माने दंफाङाव गाखोनानै दंफांनिफ्रायसो बेदाखौ हानानै लाबोनाय जायो। बिदि खालामोबालायनो ओ गयाहाय मोजां जाथोनि जायो मोजां रोखोमनि रोखोमनि जायो ओ बेखौ मिथिनो मोननाय जायो ओ बेबायदिनो जोंहा गयजों लोगोसे फाथै जाफानांगौ जाखायो नालायो फाथै, गय, फाथै थ' जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोननैजों मोनसे थायोब्ला मोनसेखौ एंगारनो हाखाया। बेनिखायनो जोङो ओ गयनि सोमोन्दैथ' दा रायज्लायबाया बेनिखायनो फाथैनि सोमोन्दैबो एसे मोनथिनानै लानो नामा नोंथां।
औ औ।
फाथैखौहाय जोंहाथ' गयजों लोगोसे जाफायो ओ फां गय जायोब्ला फाथैखौ नांखाथारगौ बेनिखायनो ओ फाथै फि बिफांखौहाय माबायदि गायो माबायदि जोथोन लायोब्ला फाथै बिफाङा मोजां जायो बेफोरनि सो सोमोन्दै नोंथाङा एसे खोनथाहरनो हागोन नामा?
औ नंगौ जोङो ना गयजों लोगोसे जोंहा फाथैया जोबोद गोनांथारो ओरैबायदि जोंहा मोनसे बाथ्राबो दङ' गय जायोब्ला ओओ फाथैआ फ्रि होननाय नङा होमबा?
औ।
बेबायदिनो जोङो फाथैखौहाय जोङो ओ ओ गय बिफांनि गेजेर गेजेरावनो जोङो गायनाय नुनो मोनो बा गयावो गयनि गुदियाव गायनानै जोङो गय बिफाङाव मानला होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? बेजों लोगोसेनो जोङो ओ ओ नारेंखल बा ओ गुबुन बिफां जेरैबायदि मान्दार बिफांफोरावबो जों नुनो मोनो नाथाय माखासे गोखा जाथिनि बिफांफोराव जोङो मानला होनायखौ नुनो मोना माने बेफोरबायदि बिफांफ्राव मानला होयोब्ला जोङो ओ फाथैयालायनो माने गोखा जायो होननानै जों फोथायो बेनिखायनो जोङो ओ गयाथ' जेनेबा देरबाय थाखागोन हारसिंनो बिनि ओ आ बिनि हेफाजाबावनो जोङो फाथैखौबो गायनानै जोङो फाथैखौबो मोनगोन हिसाबै जोङो गया बिफाङावनो जोङो मानला होनाय नुनो मोनो बे ओ फाथै गायनायावबो जोङाहायो ओ फाथैनि दालाइखौ जोंहा दालायखौ जोङो गायनाय जायो। ओ फाथैनि माने बिजौनि ओ बाहागोखौ जोङो गायोब्ला माने गुदिनिफ्रायनो फाथै बिलायाहाय माने गुवार गुवार जालाङो आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो हायाव जेनेबा जोंहा आथिं बायदि माखासे मानलानानै थायो फाथैनि माबाफ्रा। दालाय फिसा फिसा गुदियाव ओंखारनानै बियो हायाव मानलानानै थायो आरो। ओ बेखौबो जोङो गायो नाथाय बे बेखौ गायोब्ला जोङो फाथैया माने बिलाइया माने जेसेब सेबांखिनि देरनांगौ माने जों एसेबांखिनि देरा आरो जोङो बिजौआवहाय थांनानैसो गुवार जाहैयो माने गुदियाव नोङो जि फुटसोहालागै माने बे बिलाइआ बेना फिसायैनो थांबाय थागोन आरो। ओमफ्राय गोजौआवसो बेयो गिदिर जाहैगोन माने। बेबायदिनो फाथैखौ जोङोहाय गायनाय जायो आरो।
औ ओ फाथैयावहाय ओ हासार होनाय जायो ओ फाथैआ मोजाङैहाय माबानायनि थाखाय ओ मोजाङै बिलाइफ्रा ओंखारनायनि थाखाय बा फाथोआ हाय मोजाङैहाय ओ बुरजायैहाय सेहेरा जाखांनायनि थाखाय बिलाइ ओंखारनायनि थाखाय। बेयावहाय जोंहा मा हासार बाहायो गोबोरखि हासार बायनायखौ नुनो मोननाय जायो नंगौना नोंथां? आरो बेबाददिनो जेनेबा जोङो जोथोनबो लानाय जायो। जोथोन लानायावथ' जोंहा हमनानै ला बेखौहाय बिनि गय बिफांनि गुदियाव गायोब्ला जोङो जेवरा दुमनानै होनायबो जायो। आरो बेजों लोगोसेनो फाथैफोरखौ जोङो गायोब्ला हमनानै ला जों हास्राव हायाव गायनाय जाया। बेखौहाय सिदोमा हायाव गायनो नांगौ अब्लासो जोंना फाथै बिफां बिबाङा थाबनो थांखाङो आरो बेजों लोगोसेनो ओ हाफोरा गोरानब्ला जोङो बेयाव दैबो लुबाय थानानै होनांगौ जायो। आरो जोङो ओ मोनसे खोथा मोनसे फोथायनायखौ ओ नुनो मोनो जे नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया? आं बेनिखायनो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय जे फाथैखौहाय खायोब्ला गय जानानै खुगायाव गय जाबाय थानानै ओ फाथैखौ खानाय जाया बेखौ नोंथाङा मिथिगोन ना मिथिया?
औ खोनादों आं खोनानाया नाथाय बिनि बागै फोथायनायनि सोमोन्दै आं इसेबां माने मिथिया।
औ बेबायदि माने माबा साननाय जायो आरोना बेखौ फो फोथायनानैनो बर'फोरा माने ओ फाथै खानो थाङोब्ला गयखौहाय जाबाय थानानै ओ फाथैखौ खाहैनाय जाया।
औ
गोदोनिफ्रायनो माने बर'फोरा बे ओ फाथैखौ गायबोदों जेथिया एसे मिथियो नाथाय जों आंथ' बांद्राय एसे मिन्थिया। नाथाय फाथैफोरखौहाय बर'फोरा गय फाथैखौहाय जानायनि अनगायैबो मा मा खामानियाव बाहायो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन जोंहाथ' बर'फोरनि बर'फोरा जोंहा मिथिंगाजों सोनारनानै थांनानै थाग्रा मोनसे हारि नङा होमबा जोङो जोंनि गय फाथैखौ जोङो समाजनि जोंनि बर' समाजनि गासैबो ह हाबा हुखायावनो गय फाथै नङाबा ब्ला जाया होननानै बुंनो हायो जेरैबायदि जोंहा इसोर सिबिनाय बा हाबा हुखा बा बिदिनो बबेबा दैमा दैसा बारनायफोरावबो जोङो ओ गोदोनिफ्राय जोङो माने गय फाथै बाहायनानै ओ बारनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ। बिदिब्ला नोंथां जोंना समा बारसिगोन नामा दोनथ' जाासिगोन नामा नोंथां? औ दे।